हेल' मा खालामदो
हेलौ
हेल' नोंथाङा मा खालामदे
दोङो ओरैनो है बेलासि बेलासिनि
उ
ओरैनो दङो गो गोाव सोराव
अ नोंथांनि न'आ बबेयाव
खोनाखा
नोंथांनि न'आ बबेयाव
हेलौ
नोंथांनि न'आव बबेयाव नोंथांनि हेल'
हेलौ
खोनादोंबा नोंथाङा नोंथांनि न'
आं खोनादोंमोन ओमफ्राय नोंथाङा आंनि बादाय खोनादोंना खोनायाखै
नोंथांनि न'आ बबेयाव
आंनि न'आ बाक्सा जिल्लायाव
अ ओमफ्राय माइफोरा
नोंथाङालाय मा खामदों?
आंबो जनानैनो दोननो न'
माइयाथ' जोंहा गायखांबाय अ गायखांबाय गायनायालाय ओमफ्राय बिदिनो माइथ' जोंहा ओम देग्लाय माबा बायदों मा होनो रनजित
रन्जित ल' नामा? माइब्रा गायदोंना गायासै?
रनजित माइ
माइबार गाय
ओरैनो ओमफ्राय
औ
माइब्रा एसे दोङो
ओमफ्राय ओंखाम जाबाय? अ ओंखाम जाबायना जायाखै नोंसा?
ओंखामखौथ'
ओम मा ओंख्रि संगासिनो?
ओंख्रियाथ' दा माबा दाउ बेदरजों थास' बिबार संगासिनो।
अ' अ'
नोंथाङा मा मा एगजाम होगासिनो दा?
आंनाथ' दा बिदिनो साख्रि बाख्रिफोरनिबो एगजाम होगासिनो दा जेरै एस एस सि एकजाम ओमफ्राय आसाम पुलिसनिबो तियारि खालामगासिनो ओमफ्राय गोबां दं बिदिनो कलेजनिबो एगजाम दोङो।
ओम ओमफाय नोंथाङा इयुनाव जोंनि बर' समाजनि थाखाय मा खालामनो सानदों?
इयुनावथ' जोंनि बर' समाज नि थाखाय जेरै जोंनि
गामि एरिया जों जेनेबा ओनसोल बारहावाफोरखौ नायनो खोनादों ना नोंथां
औ आं खोनादों। बेनिफ्राय नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो? हेल' नोंथाङा मा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो?
आं ओंख्रि जानाय अनला ओंख्रि जाना मोजां मोनो नोंथां।